हेल' सोरगोयारि नोंथां खलुमबाय
आ गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांसिम
औ औ नोंथां थांनिसिमबो
आथस आतसा जों जोबोद मोजां मोनसे टपिक नि सायाव दिनै सावरायनो हाखौ लानो सानबाय आङो टपिकआ जाहैबाय टपिकआ जाहैबाय जोंनिया बर मिडियाम खौ लानानै जोंनि समाजनि सुबुंफ्रा मा सानो आरो बर' मिडियामजों फरायनानै मानसिया साक्सेस जाबारनो हाग गोना हाया? नट अनलि बर मिडियाम माने बिमा रावजों फरायनानै फरायसाफोरा सा सेस जानायाव असुबिदा जामारो नामा? बा जायोबा मानो बा जायाबा मानो? बिनि सायाव जों एसे सावरायनो सानबाय। नोंथाङा उम बुंनो हागोन।
जों फरायबाथाय जों जानो हायोना हाया सासे गेदेमा सुबुं? बा गावखौ खौ सासे मा होनो हानाय सुबुं बा
औ औ औ नंगौ नोंथांनि माथोखौ एसे नेटवर्क इसु जादों नामा नोंथांनि माथोया एसे
औ माबायदि खोनादों नोंथां?
स्पिड जादों।
औ नेड थख
थिगानो। थ' आं एसे जा एसे सिफिट जादों नोंथांनिया एसे बुंलांसै आं। थ' आं आं जागायनायाव ओरै बेबायदि नुदों जों जोंनि प्राइमारि लेभेल जि आं थाखो सेनिफ्राय थाखो बा थाखो द'सिम जोङो गावनि बिमानि रावखौ जोबोद मोजाङै सोलोंना लायोब्ला गुबुन गुबुन लेंगुवेज गुबुन राव जेरै फार्स्ट लेंगुवेज बा सेकेणड लेंगुवेज बेयो हिन्दी जानो हागौ इंराजिबो जानो हागौ बै रावफोरखौ सोलोंनायाव जोंनि बिमा रावा जोबोद जोबोद जोबोद माने हेफाजाब खालामो बेनिखायनो आंनि कमेन्टआ ओरैबायदि जे जों बिमा रावजों प्राइमारि लेभेलाव नलेजखौ लाथारनांगौ जों बिमा रावजों।
औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंथागौ बे नोंथाङा जि सानदों बेयो नंगौ। जोङो प्राइमारि बा गुदि सोलोंथाइ बाहागोखौ जोङो गावनि बिमा रावजों लायोबा जोङो ओ ओ गुबुनजों रायलायनाय जायखौ जों कमिउनिकेसन स्किल होनना बुङो। सुबुंफोरजों रायलायनाय बेयो माने मोजां जायो उन्दैनिफ्रायनो। आरो बेनि अनगायैबो जो जोङो बांसिनै बुजि मोननो थाखाय बिमानि रावखौ ला मोजां थ' जोङो बे समाव बुजि मोननाया गोनांथार नालाय बेखायनो जोङो बिमान रावजोंनो फरायग्रोनाया मोजां आरो।
औ औआरो नोंथाङा मिथिगौ नोंथाङा मिथिगौ बिमा रावनि समान मा गैया गोदै सारा दुनिआवनो गैया
थारैनो नोंथां।
बे बिमा रावआव जोङो जि सोलोङा मानो बेखो पारफेक्टलि आबुङै जेरैबायदि सोलोंनांगौ जों सोलोंनो हायो बेखायनो बिमारावखौ खफाच बेफारेन्सि बियो बर' राव जानो हागौ आसामिस जानो हागौ बा सोरबा हिन्दी बालानि थाखाय हिन्दीबो जानो हागौ सोरबा तामिलनि तामिलबो जानो हागोन। नाथाय बिमा रावा प्राइमारि लेभेल नि नलेजखौ कनसेप्टखौ क्लियार खालामनो थाखाय जि सेेप्टाराव दङ लेखायाव दङ बेखौ कनसेप्टखौ क्लियार खालामनो थाखाय बिमा रावा हानद्रेदाव हान्द्रेद पार्सेन्ट इम्परटेन्ट होना आं सान सानो। आफपार लभैनाय एसे बेलेग आं बुंनो थांला खिन्थु जि जोंनि जागायजेननाय जि अंगनयादिनिफ्राय लानानै थाखोसे थाखोनै थाखोथाम जि फाइभ सिक्ससिम एकदमबारे जोंनि बिमा राव जाथारनांगौ होनना आं सानो।
थारैनो नोंथां थारैनो माने जों जोङो ओ खायफा खायफा माने गारजेनफोरा सानो बा बिगोमाफोरा सानो जोंना बिमा राव जों फरायबाथाय माने गथ'नि रोंनाया खम जायो माने जाफुंसार जानो हाया। दा गुबुन गुबुन बिथ थिंआव दावगालांनो हाया बेबायद दै सानो नाथाय जोङो नुनो मोनो बिमानि रावजों बे फरायनानै बिदिङनो ओ गोबां मानसिफोर दा जाफुंसार होननायखौ जानो जानायखौ नुनो मोनदों जों नङा होमबा नोंथां जोंनि गेजेराव माखासे बिन्थिफोर दङ बिमा रावजों फरायनानै आइ पि एस जानाय बा जों ओ डक्टर इन्जिनियार जानाय बेबायदि माने बिदिन्थिफोरखो होनो हायो आरोखि जों बिमा रावजों फरायनानै बै बिथांमोना ओ जे माबोरै सो साकसेस जादों बा जाफुंसारदों
उम
आ मा होनो बे मानेअ जोंनि बर' बिमाबा बिफाफोर'नि बै जेखो माने बिमा रावखौ लानानै मोनसे गालाय बुजाय सेन्टिमेन्ट जे इखौ जोंङो होनो थाखाय एवारनेस प्रग्राम खालामनो हायोबा मोजां जायो नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ बे बे खोथाया एकदम ओरैबायदि साननो गोनां जोङो जोङो सोरनिबा हावायाव सोरनिबा बारहावायाव सोरबा फानदाय जाग्रानि फानदायनायाव जानो हागौ जोङो गुबुन मिडियामाव सोरबा सासे सानै माबाया ओ जोथ बोथोनगिरिया जानो हागौ होदोंमोन बै समाव बै समाव जि समाव जागाय जेनदों जे ओ माने बिमा राव जों फराया जों गुबुन रावाव फरायगोन सोरबा सासे सानै गारजेननि ओ गारजेना सोरबा बेलेग कुुरनितनि गोनां मानसि बेनि मिसलिडिंआव जानो हागौ आदार मिडियामाव होदोंमोन बेैसोर सासे सानैखौ नुनानैनो जोंनि औ सोरबा आरो गारजेनफोरा फल' खालामबाय आरो सोरबा खानैया फल' खालामबाय बिदिनो प्रसाद जालांनानै जानो हागौ आदार मिडियामाव माने थांग्राया मोनसे हावा बायदि जाहैदों आरो मोनसे प्रप'गेन्न्दा मा जोङो ओ कलेजाव इलेभेन टुयेल्भाव जों इंराजि मिडियामाव फरायखानांगो ओंखायनो जोङो एल पि निफ्रायनो प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो जों इंराजिखौ सोलोंलांखाबा इंराजिखौ फरायलांखाबा जोङो जा कलेजाव हेल्प जायो होननानै गोबाङानो माने मोनसे जानो हागौ मिसलिदिं खालामदोंमोन बे मिसलिदिंनि फिथाइ महरै दा बे अबस्था बर' मिडियामाव फरायसाफोरा खम प्राइभेटनो जा गभनमेन्टनो जा फरायसाफोरा खम बेलेग- बेलेग आदार मिडियामाव एकदम थावजेेन गाहाम गथ' जोंनिया तिनस' सारिस' एखमबा दुइस' आंथ' बिदिबो खोनादों आं नामखौ लानो गोसो गैला नै जोंनि माबा धोरोमारि मुंनि फरायसालिफोराव नो खबा माने दजि बुजिनो कबा माने कबा केे बुजिनो खबेबा माने जौग बिदिबो माने स्कुल माने सा साल सोलिगासिनो माने सालाय सालायनो गोनां जादों बे मोनसे ओ मोनसे गाज्रि बारहावानि थाखाय बै समनि सोरबा सासे सानै कुदनि दिनि बे फान फाव फानदायनायाव
थारैनो नोंथाङा जिखिना थ्रा बुंदों बेखिनिया नंथारगौ। जे नोंथाङा बुंलांनाय बे जोंनि बर' गारजेन नुनानै जेनेबा बै सुबुंफोरनि उन थारैनो जोङो जोंनि ओनसोलखौ नुनो मोनो। जोंनि बिमाफोरा बिफाफोरा माने गुबुन गुबुन हारिफोरबायदि माने नालाय गोथौयै साननो रोङा नालाय बेखायनो सोरनिबा फाव फान्दायनाय बा सोरनिबा ओ आसि थुनाय बायदि थानो बिराद बेखो नुनानै बिदिनो माने खायबा गारजेनफोरा ओ उमुगा जेनेबा गुबुन मिडियामाव
ए।
गावसोर बायनो जोंनि गथ'वाबो हागोन बेबायदि मोनसे साननाय फैयो। नाथाय जोंनि बर'बिमा बिफाफोरा गुबुन मिडियाम आव होयो बे थिगानो। गाव बै ओ मिडियाम बिनि बागै जेबो नलेज थाया गथ'फोरा रोंनायाव थालाङा आरोखि। गुबुन मिडियामाव होनायखौ जोङो बाजाया। नाथाय गुबुन मिडियाम लानानै गावबो
नंगौ।
मोजां आरोखि। दा बेखायनो जोङो आ गावनि जोङो न'आव बाहायनाय रावा गावनि बिमा रावानालाय माबा मोनसे ओ जोङो साननाय-हनाय गासिबोथ' जों जों आबुं फोरमायनो हायो आरो बुजि मोनो। बेखायनो जोङो ओ बिमारावजों जुदि होयोबाथाय होनबा ना न'आव थानाय बिमाफ्रा बिफाफोरा गथ'फोरखौ जों फोरोंखानायखौ जों नुनो मोनो खायनो आरो जोङो बिमा रावजों होबाथाय मोजांसिन जायो।
उम।
दा नोंथांनि ओ नोंथांमोननिथिं नोंथांमोन बे ओ बर' मिडियाम बि फरायसालिफोराव ओ फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जादोंमोन होन्ना बुंदों। बेफोरो माने ओइ आ नोंथाङा बुंनाय बादिनो आरोखि। जेनेबा उननि मिसलिदिं बे जाहोनफोर बेनि थाखायनो खारफानायाव जोंनि बर' मिडियामनि गथ'फोरा खम लांदों ने बेयो थारै नंगौ। दा बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय मा औ मा मा मा माने जों राहा लामा लानो हायो नोंथां?
उम उम नोंथाङा राहाखौ सोंदोंना?
औ औ नोंथां राहाफोर।
राहाया जाहैबाय नोंथाङा दहैनो बुंखाबाय खोनादो नोंथाङा दहैनो बुंखा खाबाय जे जों मा लानांगोन जोङो एवारनेस प्रग्रामखौ खोब मोजाङै लानांगोन आरो जोङो नैबे नैबे खोथाखौ जों सोना होनांगोन गारजेननाव जे जों गावनि बिमा रावजों सोलोङोबा मारै जों कनसेपखौ क्लियार खामनो हायो गुबुन ओ रावजों सोलोंनायनिख्रुइ बै मोन से पइन्टखौ बिसोर सोना होथारनांगोन नङाबा जे जोंङो माने इन फिउसार प्रलेम जाहैयो। जोङो मा जानो हागोन जोङो माने फैसा खामायग्रा मेसिन जानो हागोन खिन्थु जोंनिया मा जानाय नङा खनसेबा क्लियार जानाय नङा जोंनिया। होम जोंनिया खनसेप आ जेरैबायदि जोङो गोरबोआव थानाय समनिफ्रायनो जोङो मा बिमानि गोरबोआव थानाय समनिफ्रायनो जोङो बिमानि गथायखिननि जों भासा खोनासंगासिनो। ओ खोनागासिनो। जोङो जोनोम जानायनिफ्राय नै बोसोर थाम बोसोरसिम जोङो जों मायाबा इंलिस राव रायलायदोंना ना रायलायदों नामा बहाय मायाबा जों बेलेग राव रायलायदों नामा जों बिमाया जि राव रायलायो जों बेखौनो रायलायदों। बे हिसाबै जोङो ओ बा-बांसिनैसो पारफेक्ट सोलोंबोदों बि माने गोरबोनिफ्रायनो सोलोंबोदों बे गथ'आ। सोलोंबोनाय हिसाबै बेयो हानांगोन बा हागोन बियो। ओ बे मोनसे पइन्टाव आं खोन्थागोन जर'होदो, आर नाय नों न'आव बिमारावजों इमान गेले गेले रायलायो नोङो बिमा रावआव इमान गेले गेले रायलायो नोङो खिन्थु ओजों नोङो स्कुलाव थांनानै इयाव नों जुदि इंराजि रायलायहैयोबा नायफ गथ'आ माबायदि मोनजागोन माबायदि बे इन्टारेकसन खालामगोन माबायदि बियो एकटिभिटीयाव इनभलभ खालामगोन, माबादि रेस्फ'न्स होगोन बेनि थाखाय मेनटेलि मोनसे टरचार बो जायो बेफोरखौ थारमाने बहत आनो साना जोङो जुदि मबा तामिल जायगायाव आं तामिल भाषा रोङा जों जुदि माने बिराद रेसपनसिबिलिटी होबाय आंनो जे ओरै आं ओरै खालामानांगोन तामिल खिनथु आं बुजिखोनो मोना तामिलखौ खिन्थु आंखौ तामिलाव आंजे बुंनोबो हाया आं मा बे मोनसे मेन्टेल टरसार होदो गथ'फोरखौ थारमाने इखो गार जेना जानो हागौ बुजियाखै थ' नोंथाङा मा बुङो?
खौ जोङो गुबुन मिडियामाव होयोबाथाय माने मोनसे माने मा होनो बेखौ मेन्टेलि टरसार होनायबो जायो आरो गथ'आ लोंनायनिफ्राय दान्द्रायाव थांगोन आरो बेनि थाखाय जों बर' मिडियामाव होयोमोनब्ला बे गथ'आ ओ रोंगौमोनबो आरो बुजिबो मोनगौमोन। आरो मोजां जागौमोन आरो नङा होमबा?
उम उम उम ओ आरो आरो आं मा बुंदों ओ नोंथा दे दे
ओ ओ रायलायनायखौ दसे हमाय दोनथ'नो ना होमबा नोंथां?
अ दे नोंथां दे दे
साबायखर थाबाय नोंसिम रायलायनि थाखाय।